खोनाबायदा?
औ।
खोनाबाय खोनाबायना? हेल' खोनाबाय? ए दे जेनेबा जोङो ओं दिनै जेनेबा जों आबाद मावनायनि बागै रायलायनोसै ना खोनाबाय दा? अ जेनेबा दा नों नोस्रा मा मा आबाद मावगासिनो?
दा जोंहा बिदिनो फानलु बानलु बानलु आबाद मावदों।
औ ओमफ्राय
ओमफ्राय
ओमफ्राय होनदों
अ ओमफ्राय बेसेबां बुरजा?
अ बानलुआ से बिगासो जागोन। खोनादों? हेल' हेल' हेल' औ।